औ
औ ओ गोजोन बेलासि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रो
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ औ ओ आं नोंथांजों दान्दिसे सम जा गामि ओनसोल आरो जा सोहोर ओनसोलनि सो फारागथिनि सोमोन्दै नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां औ ओ दे होमब्ला जों सावरायनोसै ओ जोंनिया गामि ओनसोल आरो सोहोर ओनसोलनि गेजेराव जोङो ओ गोबां ओ बेले बेजे फारागथिखौ जों नुनो मोनो जेरै गामि नि ओ ओनसोलाव जोङो जोङो समायना जो ओ गोबां मिथिंगायारि समायना नुथायफोर जों नुनो मोनो जेरै ओ बिफां लाइफांजों लोगोसे जोङो आबाद ओ फोथार आरो ओ बिबार बारि बेफोरबायदिनो गोबां समायना रमायना ओ बिफ फां लाइफांजों बुंफबनाय जोङो नुनो मोनो आरोना बिनि अनगायैबो ओ जोङो गोजां ओ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बारहावाखौ गोबां थान्दा एबा मोजां मोनो आरोना। सोहोर ओनसोलनि बेलायाव बेनिफ्राय जोङो गामि ओनसोलाव थानानै जोङो ओ जिउ खुंनाय एबा जा न'खरनि सुबुंफोर आरो गामिनि सुबुंफोरजों जोङो गोरोबलायनानै थानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बेनि ओमफ्राय गामि ओनसोलाव जोङो थानानै गामिनिनो फिथाइ सामथाइ एबा गामियावनो गायजानाय फिथाइ सामथनि फिथाइफोर बेफोरखौ जोङो मोनजानो मोनो आरो। बिनिफ्राय जोङो सोहोर ओनसोलनि बाथ्राखौ सावराय जोङो ओनसोलाव गोबां सुबिदा गामि ओनोलनिख्रुइ जोङो गोबां सुबिदाफोर जोङो मोननो हायो जेरै स्कुल एबा फरायसालि एबा सोलोंथाइ जोङो गोजौ सोलोंथाइनि अनगा गामि ओनसोलनि बेलायाव जोङो सोहोर ओनसोलाव बांसिन मोननो हायो। बेनिफ्राय जोङो जा दारिमिन इन्डासट्रिफोर बेफोरखौबो जोङो सुबिदाखौ जोङो मोननो हायो। जायनि जा उनाव गामि ओनसोलनिख्रुइ जोङो जा सोहोर ओनसोलाव बांसिन जोङो खामानि फोरनि एसेबां गोब्राब जानानै फैया आरो ना गामि ओनसोलाव जोङो जा बांसिन सुबुंफोरानो आबादनि सायावल' सोनारनानै थानो गोनां जायो। नाथाय सोहोर ओनसोलाव जोङो खामानिनि एसेबां बेले बेजेबा नागिरनांगौ गोनां जाया जोङो बेफोरबायदिनो गोदिर गोदिर दारिमिन एबा ओ एबा कम्पानि बेफोरदियाव जों हाबनानै थानो हायो। नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जाया आरोना एसे खामानिनि आंखालखौ जों नुनो मोनो। बिनिफ्राय गारि मथरनिबो एसेबां आंखाल जाया गारि मथरनि होंगो दोंगो जोङो नोगोर ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जा देहायारि फाहामथाय होनाय नि बेलायावबो जोङो जा मेडिकेल एबा फाहामथाय होनायफोरखौ जोङो बांसिन सुबिदा मोननो हायो आरो ना गामि ओनसोलनि बेलायाव बिनिफ्राय सोहोर ओनसोलनि लाइन एबा कारेन्ट बेफोर बेफोरबो ओ माने नावमान अखा हाब्लानो थां जों जा जेरै गामि ओनसोलनि खारें फोरा नावमान अखा हानायजोंनो जोंनिया थाङो बे बेफोरबायदि जाया आरोना। बिथां ओ सोहोर ओनसोलाव माने लाइना एसेबां थांबाय थाया थांब्लाबो गोबां खम समनि गेजेरावनो फैफिननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
नोंथाङा गामि ओनसोलनि सोमोन्दै एबा गामि ओनसोलनि मोजां आरो गाज्रि नोंथाङा नुनाय फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जों जोंनाथ' गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा ओ बिदिनो गुबुन जेनेबा जोंना गारि एप एबा दारिमिन बायदिसिनानि सुबिदा गैयाब्लाबो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जोबोद मोजां होननानै सानना लानो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला औ बिदिनो नाय औ बिदिनो गोबां मिथिंगायारि ओनसोल मि थिंगायारि बेखौबो मोननो हायो नाथाय जोंना सोहोर ओनसोलावहाय बिदिनो ओ
दानि मुगायावथ' जोङो बिदि जेनेबा जोंनि खाथिसिनाव थानाय गुवाहाटी सोहोर बेफोर बेफोराव थांबाथाय जोङो ओ गोजां बोथोरब्ला जोङो बे ओ सोहोराव थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोजांनायानो गैया जायो एबा ओ जोङो ओ
गरमसो मोनहैयो बिदि जायो औ। बे ओ बिदिनो बे ओनसोलावहाय जोंना दा आरो गरम बोथोर बेफोरबायदि ओ बोथोरावथ' जोंना बे बायजोफोराव थादावनोनो हाया जायो मानो होननानै बुब्ला जोंना ओ गोबां बिदिनो दारिमिन बायदिसिना गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि जाहोनाव जोंना आरो बां-बांद्राय सुबुं अनजिमानि जाउनावनो जोंना बेफोरबायदि गरमा जायो नाथाय जोंना दा गा मि ओनसोलावहाय ओ जोङो बिदि थादावनो हायि गरमखौ जोङो नुनो मोना आरो जायोब्लाबोहाय जोङो बिफां सिं ओ एबा बेफोरबायदि सायहा साया जायगायावहाय जिरायनानै थानो हायो नाथाय सोहोर ओनसोलनियाथ' बिदि साया जायगाबो मोननो थाङा एबा बिफां सिंबो मोननो थाङा बेनि थाखायनो सोहोर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जोबोर खस्थ' नुहुरो आं। साननाय बायदिब्ला मोनदाङो बिदिनोहाय जोंना ओ गामि ओनसोलाव थायोब्लाथाय ओ बिदिनो गोबां जाब्रबथाय बायदिसिना गारि म थर बेफोरनि बेफोरनि फारसेबो बारा गिनांगौखौ जोङो नुनो मोना नाथायहाय जोंहा सान ओ सानफ्रोमबो बिदिनो ससिल मिडिया बायदिसिनायाव खोनानो मोनो सो होर ओनसोलाव ओ सानफ्रोमबो एक्सिडेन्ट एबा जाब्रबथायफोरखौ जानायखौ जोङो स सियेल मिडिया बायदिनि गेजेरजों ओ बिदि नुना मोनो। बिदिनो जोंना ओ गामि ओनसोलावहाय नाथाय बारा ओ बिदिनो देहा फाहाम फाहामसालि एबा फरायसालि गैया नाथाय सोहोर ओनसोलाव ओ जोंनि गामिनि गोबां मोजां मोजां फरायसालि देहा फाहामसालि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि बिथिङावबा जोंना सोहोर ओनसोला मोजां होननानै जोङो साननानै मोनो। बेफोरबायदिनो ओ जोंना दा दैज्लां बोथोर जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोङो
गोबां मैगं थाइगंफोर मोन ओ ओंखारो बिदिनो बिदिनो जोंनि ओ गा मि ओनसोलाव थानायफोराथ' बेफोर ओ गोथां मैगंखौहाय ओ
बिदिनो थाजा थाजा एबा ओ खागोदान खागोदान मोनजायो नाथाय सोहो र ओनसोलाव थायोब्ला जोंना बेफोरबायदिखौ मोना मोननो थाङा बेफोर सोहोर ओनसोलावहाय जोंनिफ्राय लोंनाय लांनाय मैगं थाइगंनो सानथाम सानब्रैसोनि उनावसो मोनहैयो ओ एबा बिसोरो ओ जोंनिफ्राय ओ खानानै लांनाय मैगंखौ सान थाम सानथ्रैनि उनावसो जानांगौ जायो बेनि थाखाय बिसोरो ओ गोबां ओ मोजां मोजां मैगं थाइगंखौनो मोनजानो थाङा आरो दानि मुगायावथ' जों ना गोबां ओ मुुलि बायदिसिना होना होनासो फेदेरनाय जायो बेनि थाखायनो जोंना सानसे साननै जायोब्लानो जोंना मैगंङा गाज्रि जानो हमो बेनि थाव जाव नाव बिसोरो गाज्रि मैखंखौसो जानांगौ जायो। बिदिनो ओ आरो ओ औ आ दा सोहोर ओनसोलनि ओ बिदिनो जायगाफोरा जोबोर गाज्रि जेरै जोंना ओ ड्रेन बायदिसिना मैला मैलि आरो बेफोर ओनसोल ओनसोलावहाय जोंना ओ बोसोर स बोसोर बोसोर सो बोसोरसेयाव माने ओस थाम्फै होननाय बुस्थुआ जोबनोनो थाङा माने ओ जेब्लाबो गोजां बो थोरबाबो गोलोम बोथोरबाबो बिसोरनि ओनसोलावहाय जोङो दसे समखौनो गसंना थानो हाया जाहैयो थाङोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बेफोरबायदि सो ओनसोलफोराव गोबां द्रेन बायदिसिना गारजानाय मुवा बायदिसिनाखौ जोङो ड्रेन बायदिसिनायावनो गारना दोनो जाउनाव गोबां थाम्फै आ जोनोम जानाय जायो आरो गोबां ओ बिदिनो जोंखौ थाङोब्ला बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जोंखौ दसेबो थादाव हायै अरनाय जायो ना नाथाय जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जायगायाव जोङो थाम्फै बायदिसिनाखौ सोहोर ओनसोलनिस्राय खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो औ बिदिजोंनो जोंना गरम बोथोर जायोब्लाबो ओ फुख्रि बायदिसिनायाव दुगैनानै थानो हायो एबा बिफां सायायाव जिरायनानै थानो हायो नाथाय बिसोरनिया ओ बिदि सुबिदाखौ जोङो नुनो मोना आरो बिसोरनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनि गामि ओनसोलखौसो एबा माबेबा ओ ओ हाजो हाजो हाला ओनसोल जेरैहाय जोंनि दारागाव सुकि बेफोर जों ओ सोहोर ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा नागिर नागिर फैनानै बेफोराव जों ओ बेफोरावनो जोंना ओ सानसे बिदिनो साननै थाफैनानै गोसो खौ गोजोनहोना थाङो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो बेनिफ्राय जोंनिया ओ सोहोर ओनसोलाव जोङो गोबां दैनि आंखाल खौ जोङो नुनो मोनो जेरै दैनि आंखाल आंखालनि दैनि आंखाल जायो आरो लोंग्रा दैनि नाथाय ओ जोंनि जा गामि ओनसोल बेयाव जोङो एसेबां दैनि आंखाल जाया जोङो ओ दैमा दैसानि दैफोरखौबो जोङो लोंनो हानाय गोजों जायो आरो जोंनिया गामि ओनसोलनिया नाथाय सोहोर ओनसोलाव जोङो दैखौ ओ मोजां गोग्गो दै मोननाया एसे गोब्राब आरो बे जायगायाव जोङो ओ जा दंखल एबा नाला फोरनिफ्राय ओ गनाय जा दैफोरा गोबां गुबुंले जायो जाय जायखौ जोङो लोंथा वनो हाया जायखौ जोङो लोंब्लाथाय ओ जोंनि देहायाव बेराम जानायनि साग्लोबनायनि ओ गोबां जाथावना एबा ओ चान्स थायो आरोना बेनिफ्राय जोङो बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जोङो सोहोर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नसुंनि एबा ओ ननि खाथियाव थानाय जा ओ मोनसे नखर ओ गुबुन मोनसे नखरनि सुबुंजोंनो ओ एसेबां थांलाय फैलाय एबा ओ माथो होलायनाय रायलायनाय जोङो सावरायलायनाय एसेबां नुनो मोना नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ न' खाथि जोंनि सोरबा सुबुङा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंब्ला बेखौ माने ओ बासायफैनो बा रैखा होफैनो माने गोसोआ जोबोद अनसुला जायो आरो ना गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआ गावजों गाव अनलायनाय ओ बेयो गोबांसिन जायो सोहोर ओनसोलनिफ्राय अ अब्ला जोंनिया नोंथां समाबो जाबायमोन
औ
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों
औ नोंथांजोंबो
औ दे खुलुमबाय नोंथां गोजोनथों लायगासिनो